हेलौ
औ
औ नोंथां मा खालामदों?
आंङो नै दासो ओंखाम जाखांनानै बाहेरायाव जिरायनानै दङ।
अ नोंथाङा दा एसे फ्रि ना?
औ आं फ्रियैनो दं।
औ नोंथां माबा आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन।
औ दे रायज्लायनो हागोन।
औ नोंथां माने जोंहा जे गोदोनि दिनावहाय फरायसालिफ्रा माबायदिमोन आरो दानि जुगावहाय फरायसालिफोरा माबायदि माने बांसिन जौगाखो बिनि सायावसो खावलायनो होननानै सानदोंमोन आं नोंथां।
औ रायज्लायनो हागोन दे।
औ नोंथां दा नोंथाङा एसे फोरमायनानै अ अ जागोन दे नोंथां औ जागोन दे नोंथां। माने नोंथां आं दा सानो आरो माने जोंनि फरायसालिनि सोमोन्दै रायजलायोबा
औ
गोदोनि जों दानिजों नायोबा दानि फरायसालिनि थासारिया गोबां साबसिन जाबाय आरोना नोंथां।
औ औ
मानो होनोबा गोदोनि समाव जोंना फरायसालियाव थाङो बा जोंङो जेनेबा माने फरायनाय लिरनाय जेनेबा बांसिनानो जोंना खाथा खलम नांथारगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
नाथाय दानि जुगावथ' जोंना खाथा खलम गैलायलायाबाबो जासैलै नोंथां।
औ औ
जेनेबा जोंना दा जोंङो मा खालामनो हायो जों जोंनि मबाइलावनो नटसफोरबो लिरनो हाबावोसो नङा होनोमबा नों
औ नंगौ नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा लेपटप दङ जाहैबाय बेजों लोगोसे जोंहा टेब्लेटफोर थाबाय दा बिदि जों मानो जोंङो गाव गावनि मबाइलावनो जोंङो नटसफोरबो लिरनानै लानो हायो आरो। आरो खायफा फरायसाफोरा जुदि माबा मोनसे देहा गाज्रि जादोंबा जुदि बेमार जादोंबा लोमजादोंबा मालाबा समाव फरायसा जेराव थांनो हायाबो जायोना नोंथां।
औ नंगौ।
दा माने बेफोरबायदियाव जोंङो जोंहा अनलाइन क्लासबो जायो आरो।
औ औ।
दा बिदियाव खायफा गथ'फोरा जेनेबा एसे माबा मोनसे खर' सानाय ओरैनो एसे लोमजाब्रोम मोननायबा बिसोरो फरायसालियाव थाङालासिनोबो न'आवनो थानानै माने अनलाइन क्लास लानो हायो आरो
औ नोंगौ नोंगौ।
औ आरो दा जोंहाथ' बांसिनखौनो नुबाय जेनेबा फरायसाफोरनि सायावबो जोंहा गोबां माने बांसिन जौगानायखौ नुनो मोनो।
उमम
मानो होनबा दानि जुगावथ' अनलाइनि जुग
औ नंगौ
मानो होनोबा सासे फरायसा जुदि मबाइलबो थुनो रोङाबा नङाखि लेपटप थुनो रोङाबा बिदिनो इउस खालामनो रोङाबा माने गावसिोरनिनो खहा आरो ना
औ नंगौ
मानो होनोबा बांसिन दाना जोंना अफिसफोरावबो खामानिफोरानो गासिबो बुंनो थांङोबा गासिबो खामानियानो जोंना अनलाइनावसो जाजोबसै माबा मोनसे औ नोंथाङा आरो माबा मोनसे बेफार फालांगिनि खोथाखौनो बुङोबाबो दा बेफोराव जोङो जेनेबा फरायसाफोरखौबो जों नुयो बांसिन जौगाबाय होननानै मानो होनोबा बांसिन माने सालाखिन जाबाय आरो दानि जुगनि
औ औ नंगौ औ
औ मानो होनबा गोदोनिखौ नायोबा बांसिनानो खाथा खलमजों थायोमोन जेनेबा लेखायाव जेखौ लिरहोदों बेखौल' आरो दानि जुगावथ' गथ'फोरा गावसोर बुजियाखैबाबो फोरोंगिरिनिफ्राय बुजिनो मोनाखैबाबो बिसोरो माने गावबाागाव अनलाइनाव सार्च खालामनानै नायनो हायो आरो
औ नंगौ
आरो आजिखालिथ' जोङो लेखा बायलायाबाबो जाबावसैसो नोंथां जोङो अनलाइनावनो फरायनो हायो मबाइलफोरावनो
दा बेनोथ' बेनोथ' बेयो जाहैबाय माखासे माखासे जोंनि ओ सोलायनाय टेक्न'ल'जिनि स सायाव माखासे बेनिफिट जाहैबाय नाथाय बि बि फिटजों लोगोसे जोंनिया माखासे खहाबो जानो हमदों जेरै सोब बुस्थु जों सोब बुस्थुखौनो जों अनलाइनाव नायनानै फरायनोसै अनलाइन मानिफ्राय माबा जोङो रिदिं हेबिट्सफ्रा जोंहा गैया जालांनो हमसै नङा होनबा दा अनलाइन अनलाइनाव नायनाय नायनायजों दा जों निजे गाव फरायनायजों बुहुद फार्थैयख' दं माने जों गाव लिरनायजों लोगोसे जोङो लिरनानै जोङो फरायोब्ला जोंनि हेन्ड राइटिंफ्राबो इमप्रुभ जानो हागौ बा जोङो राइटिं स्पिडफ्राबो बारायो दा आरो माखासेखौ जोङो जे कमिउनिकेसन जों जों फरायला लेखा फरायबाय थाबासो जोङो स्पिड जायो फरायनायावबो आरो स्पिड जाबासो जों रायजलायनायावबो फ्लुयेन्ट जागोन नङा होनबा रायज्लायनाय जोंनि रायज्लायनाय बा जोंनि कमिउनिकेसन खालामनाय आरो जों अनलाइनावथ' माने बुजिनो हाया जे माबायदि रायलायनांगौ माने जों नुयो बहाय फरायनो फरायनो हायो नंगौ नायनानै फरायनो हायो नाथाय बेहाय जोंनि हेल्थ माखासे मेगन मेगननि मबाइल माने मबाइलाव नायबाय थानानै फरायबा जोंहा निसय मेगनाबो एसे एनै एफेक्ट होगोन आरो फरायनायजों लोगोसे बिदि मबाइल इउस खालामनानै फरायनायजों लोगोसे जोंहाय दसे गेम गेलेनोसै बेफोरबायदि माने माइन्डआ एसे दाइभार्ट जानो नागिरो आरो माइन्डा डाइभार्ट जानो नागिरो दा बेफोरखौ जोङो औ बेफोरखौ एसे ओ फरायनाय हेबिटखौबो गारथारनाङा जोङो अनलाइनखौ अनलाइनै माने जोङो टेक्न'ल'जिजोंबो खारफानांगौ जाहैबाय नाथाय जोङो जोंनि गोदोनि बा जोंनि ओ फुराना आखुफोरखौबो जोङो बांद्राय गारजोबद्रायबाबो जाया आरो
नोंगौ नोंथां माने नोंथां माने आं बुंनो सानो जेनेबा गासैहाबो जोंहा मुलाम्फाबो थायो खहाबो थायो नङा होमबा नों
औ औ
दा नोंथाङा बुंनाय खहाफोराथ' नंगौ नोंथां दामाने जोङो गासिबो बुस्थुफोरानो जेनेबा मोजांबो थायो गाज्रि थायो नालाय दा माने जोंङ आथिखालजों गोरोबफानो थाखायनो माने दा अनलाइन जुगखौ नांगौ जाबाय आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
औ
नाथाय मोनसे बाथ्राया आंनि गोसोआव एसे साननाय फैदों आरोखि दा उन्दै गथ'फोरखौ जाय समाव जोङो बिसिनि आखाइयाव मबाइल बा माबा मोनसे इलेक्ट्रनिक बुस्थु बिसिनि आखाइयाव होनो नाङा बे समावनो जुदि अनलाइननि गेजेरजोंनो उन्दै समावनो जुदि बिसोरखौ मबाइल दांहोनानै जुदि अनलाइनै नायहोबाय थायोब्ला निसय बे गथ'आ ओ ओइटिन प्लास जायैनि सिगाङावनो जुदि मबाइल इउस खालामबाय थायोबा माने ओ मबाइलजों माने मोनसे एडिक्टेड बादि जागोन आरो गासिबो खामानिखौनो मबाइलावनो मावनो नाजागोन बा बिनि केपासिटिया मबाइलजों गोरोबनो हा- हानाय जाया नालाय उन्दै समाव दा फरायनायजों लोगोसे बिसोरो मोनसे ओ माबा भिडिअ' नायनो बा खेला माबा मोनसे गेम गेलेनाय बेफोराव एसे दाइभार्ट जागोन बादिखौ नुनो आरो बे मोनसे जेंना जाहैगोन मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे दा स्कुल कलेजाव स्कुल माने हाइ लेभेलाव जुदि जोङो बेखौ ओ दिडिजिटेल खालामोबा बेहाय बारा इमपेक्ट गोलैनाय नङा नाथाय उन्दै थाखोनि फरायसालिफ्राव जुदि मोनफ्रोमबो फरायसालियाव बिदि अनलाइन क्लास अनलाइन जुगै फोरोंनाय बिदिब्ला बुहुद माने जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि मेलेमाव बा ओ फिजिकेलि बा मेन्टेलि बुहुत माने प्रब्लेमसफोर जानो हागौ आरोखि आं बेखौ सानहरो ।
नोंगौ नोंथां
बुंनो थाङोबाथ' जोंना गोबां खहाबो दंखायो आरोना नोंथां औ औ मानो होनोबा गथ' उन्दै उन्दैफोरखौ बेफोरबायदि मबाइल लाहोयोबा बिसोरथ' आरो बेबायदि गेम गेलेनायावसो बांसिन गोसो होगोन बिनिखायनो माने गिदिर बैसो जानाय बैसो एसे ओ क्लास टेन बारखांनानै फोर बा ओइद नाइन टेन बेफोर समाव एसे बैसो जानाय आरो बुजिनो हानाय समाव जुदि बेफोरखौ टेक्न'ल'जिखौ एड खालामफायोबा बाय बेनिफिटसा बांसिन जागोन आरो
औ नंगौ नोंथां आरो दाथ' बुंनो थाङोबा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौहाय जोङो आथिखालाव माने बेबायदि फोथाराव थांनानै गेलेहैनाय बेफोरबायदिखौथ' नुखाला बांसिनानो न' सिङाव थागोन मबाइल दांबाय थागोन।
थागोन नङा होमबा?
दा बेफोर माने गोबां जेंना लाबोयो आरो नोंथां। आरो जोङो ओरै बेरा फारसेथिं नायोबा आथिखालनि जुगायावथ' अनलाइन जुग जाहैबाय
औ। अबेबा मोनसे अफिसाव मावनायखौनो होन। दासिम माने अनलाइनजों जाजोब्बाय आरो। औ औ बेथ' नंगौ अनलाइनाथ' जाबाय नाथाय अलाइ अनलाइन जादों होननानै जोङो बां द्राय मिसयउस खालामनायाबो मोजां नङा जों बेखौ माने सिस टेममेटिकलि सोलोंलांनांगोन। आरो आजिखालि एटेडेन्सफोरा मास्टारफोर मास-मास्टारफोरा स्कुलाव जोङो माखासे माबायाव एटेडेन्स लानायफोर फट' खेबना हरनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। बे बेफोरो मोजां मोजाङानो जादों । आथिखालाव मानो होनबा ओ रावबो सिखाव खामानि मावखोमानो हाला।
औ
औ गोदोनि समाव रेजिस्टाराव मास्टारा थाङा लासिनो फोरोंगिरिया थाङा लासिनो ओ क्लासाव थाङालासिनो गाव न'आवनो थानानै सप्तायाव खेबसे खेबनैल' थांनानै ओ सरखारनिफ्राय माने सरखारखौ थगायनाय बा पाब्लिकखौ थगायनानै सेलारि लानाय बादिल' जायोमोन नाथाय आजिखालि बेफोरबायाददिखौ हाला आरोखि दिडिजिटेलाइस जानानै एटेनडेन्सफोरखौ नोङो अनलाइन हरनांगौ। बा माबा मोनसे एक्टिभिटिसफोर जायोबा बिखौ रिपर्ट हरनांगौ अनलाइननि थ्रुयै । दा बेफोरबादि जानायाबो बुहुत मोजांबो जादों जों सोलों थायाव माने मोनफ्रोमबो सोलोंथाइयाव साइन्स हाबनानै थाबाय बेवहाय ओ साइन्स नङाबा थ' जाया आरो टेक्न'ल'जिजों लोगोसे ओ मा होनो बेखौ टेक्न'ल'जिखौ जोङो साइदाव दोननानै जों खारफानो हाया ओंखायनो समाव जोङो टेक्न'लजिजोंबो खारजा खारफानांगोन आरो अभार जोङो उल्था बाहायजायिया मोजां आरो जों टेक्न'लजिखौ बाहायनांगोन नाथाय टेक्नल'जिया जोंखौ बाहायनो हानो मोननाय नङा बाहायोबा उल्थासो जागोन। बेनिखायनो जों टेक्न'लजि बा मोनसे माबा अनलाइन जुग होननानै जोङो गावखौनो गाव माने अभार कनफिदेन लानानै अनलाइननि थ्रुयैल' जागोन होननानै जों सानोब्ला बेयो जोंनि गोरोन्थि जागोन आरो। औ नोंथां दा समाबो जाबाय ओंखायनो दोनथ'लायनोसै नामा?
औ जागोन दे दोनथ'नोसै दे गोजोननाय मोनबाय नोंजों रायनानै।